हेलौ
औ हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय
उ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ औ नंगौ नोंथां जोङो दिनैनि मुगायाव जोङो माबोरै रां खामायनो हायो बा जों दिनैनि मुगायाव माबोरै गोरलैयै रां खामायनो हायो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन होनबाबो नोंथांनिफ्राय एसे आङो मिथिनो लुगैदों माने नोंथां।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंहाथ' दानि गोनोखो मुगायाव रां खामायनाय होनबा गोबां इजि बा गोरलैसै गोरलैखौ नुहुरसै सिगांनि समाव एसेबां गोरलै नङामोन रां खामायनाया सिगांनि सिगांनि समाव जोंहा बर' समाजाव रां खामायनाय होनब्ला जोंहा
दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदि फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानै रां खामायनायखौबो जों नुहुरोमोन। लोगोसे आबाद मावनानै आबाद मावनानैबो जोंहा रां खामायनायखौ जों नुहुरोमोन। बेफोरबायदिनो जोंहा बर' समाजाव बिदिनो बर'फोरा न'खराव दाउ अमा फिसिनानै जोंहा बेखौ बे दाउ अमाखौ फाननानैनो जोंहा रां खामायनानै न'खर न'खर खुंलांनाय बा गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन लोगोसेयैनो जोंहा आबाद मावनायनि बेलायावबो बोथोर लानानै बोथोर आबादखौ मावोमोन जेरै जोंहा दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद बेफोरबायदिनो गोबां बोथोर लायै बोथोर गोबां आबादफोर मावोमोन आरो जेरै आलुखौनो होन बा गुबुन जिंखा खल बायदि बायदि मैगंफोरखौनो होन बेफोरखौ गायनानै बा फोनानै जोंहा फालांगि खालामनानै हाथाय बाजाराव फाननानै बेफोरनि बेफोरखौ रां बेफोरदो रांखौनो खामायनानै जोंहा दोनथुमोमोन गोदोनि समावथ' गोदोनि समाव बांद्राय एथ'बां आथिखालनि बायदि एभेलेबोेल बा गोबांथार खामानिफोर मोननो थाङामोन। मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंहा दारिमिनफोरबो गैयामोन मोनसे कम्पानिफोरबो एभेलेबेल गैयामोन बेफोरबायदिनो साख्रि साख्रि सुख्रिं साख्रिफोरनि बेलायावबो एसबबां इदि एभेलेबल बा गोबांथार गैयामोन।
नंगौ।
जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जों गोबांथार सुबुंफोरानो दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार कम्पानिफोराव खामानि मावो कम्पानिफोराव बा दारिमिनफोराव बा गभमेन्ट साख्रि बा प्राइभेट जब बेफोरबायदि मावनानै जों गोरलैयैनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिब्दिनो खायफा खायफा बा गुबुन जायगा जेरै बेंगलर होन बा हायद्राबाद दिल्ली बेफोरबायदियाव थांनानै जोंहा खामानि मावहैदों कम्पानिफ्राव। बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोंहा गभमेन्ट साख्रि मावनायनि बेलायावबो जोंहा खायफाया टिचार फोरोंगिरि खायफाया प्रफेसो प्रफेसार कलेजाव। खायफाया आर्मिनि साख्रि खायफाफ्रा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव बेफोरबायदिनो गोबांथार गभमेन्ट सरखारि साख्रि मावनानै गोरलैयै बिनो रांखाम बिदिनो खायफाया आरो जे जे जाय गभमेन्ट साख्रिखौ मोनस्लाबै बा मोनै बेफोरो प्राइभेट कम्पानि बा प्राइभेट कम्पानिफ्रावनो
औ
खामानि मावनानै गोरलैयैनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिखौ जों नुहरो लोगोसेयैनो खायफाया आबाद मावनायनि बेलायाव माइ आबाद मावो। माइ आबादखौ जोहा माइखौ फाननानैबो जोंहा रांखौ आरजिनानै दोनथुमनो हायो गोरलैयैनो लोगोसे बेनि अनगायैबो गोबां मैगंफोर मावो जेरै थारुन साहा साफात बेफोरबायदिफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै रां खौ आरजिनानै दोनथुमनानैबो गोरलैयैनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
नंगौ।
जोंनि ओनसोलावथ' दा बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्राय दा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव गोबांथार गोरलैयैनो रां आरजिनायखौ आं नुहुरदों मानो होनोब्ला गोदोनि समाव थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहायाबो एथ'बां मोजां नङामोन। जायनि जाउनाव एथ'बां बिदि गोजान जायगाफ्राव थांनानै खामानि मावनायनि खाबुफोरबो गैयामोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा जे जायगायाव गो-गैयाब्लाबो गुबुन जायगायाव गोरलैयैनो थांनानै मावहैनानै रां आरजि हैैनो हायो जे-जेरै आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा हान्थामेला थांलाय फैलायनि राहायाबो गोरलै जाबाय। जेरै ट्रेन बा बिरखं बास बेफोरबायदिजों गोरलैयैनो थांनानै गुबुन जायगायाव रां आरजिनानै आरजिनो हासै।
बेफोरबाय बिदिनो रां आरजिनानै गोरलैयैनो रां आरजिनायखौ आं नुहुरो आरो बेखिनिखौनो। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि खौ एसे फोरमायना होदो नामा।
नंगौ नोंथाङा जिथु नखि फोरमायदों बैफोर बाथ्राया गासिबो सैथो नंगौ। जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदोनि जिथुनाखि गोदो जोंनियाव माने रांखावरि आइ-आइडिया मानो रांखावरिया एसे खममोन नाथाय दिनैनि दिनाव मोने रांखावरिनि नि रांखावरिफोरनि जि जेनोखि बेसेन बै बेसेनफोरा एसे बांदों। गोदोनि जोंनि समाव अ जों उन्दै उन्दै समाव बिनो माखासे बिदिनो मुवा बेसादनि दामा खममोन। जेरै संख्रिफोर होननानै बुङोब्ला थावफोर होननानै बुङोबा माखासे खममोन एनो। थाइनै थाइथाम थाइबा बेफोरबायदिल' जों मोननाय खोनायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंजों
बैफोर मुवा बेसादफोरा दिनैनि दिनाव फैयै फैयै गोबां दाम जालांबाय। नाथाइ दाम जालांबाय नंगौ जोंनो माबोरै जोङो गोरलै रां खामायनो हायो होनोबाथाय जोङो बर' समाज हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो खामानि मावनानै जाबोग्रा एबा जोङो आबाद मावनानै जाबो ग्रा नंगौ जोङो गोदोननो नोंथाङानो जिथुखि फोरमायदों जोङो बर' समाज हिसाबै जोङो माइ फाननानै जो संसार जाबोनो गोनां जादों। दिनै दाउ अमा फाननानै जों संसार जाबोनो गोनां जादों बेबायदिनो जोङो माखासे गोदोनि बेनो आबाद दासिमबो जोङो माखासे जोंनि आबै एबा ओम आबौमोना दिनै जौ फाननानै एबा ज' संनानै माखासे जोङो संसार जाबोबानै एबा रां खामायनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायनो जोंनि माखासे बे लाइमोनफोर बा जोंनि बेफोरबायदिनो माखासे लाइमोनफोरा दिनै रां खाबायनायनि बेलायाव गोबां जोंनि इण्डियानि बागै उम गोजोन बेलायाव एबा इण्डियानि बाहेरायाव एबा जोंनि आसाम जेनेबा जोंनि इण्डियानि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै माखासे कम्पानिफोराव दिनै खामानि मावनानै जेरै न'खर खुंनानै बा जोंनि रां खामायनायखौ जों बे समाव नुगासिनो दङ। थिग बेफोरबायदिनो जोंना रां खामायनाय होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो थिग बेबायदिनो माखासे जोंनो बर' समाज हिसाबै गोदोनिफ्रायनो अमाफोरबो फिसियो दाउफोरफोरखौ फिसियो हारसाफोरफोरखौ फिसियो। थिग बेबायदिनो फाराम हिसाबै जोङो अमाफोरखौ फिसिनानै माखासे रांखान्थि आयदायाव जोङो रांखान्थि आयदा रांखान्थि आयदायाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों एबा माखासे सुबुंफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जोङो गोदोनि दिनाव जोङो अमाफोरखौ जोङो बर' समाज हिसाबै मासेबो फिसियोन सोरबा मानै फिसियोमोन। थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव जोङो फाराम हिसाबै फिनानै थामजि ब्रैजि गाहाम फिसिनानै जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ रांखानथि आयदायाव जों जौगानायखौ बे समाव नुदों आरो नोंथां जोंनि एरिया आव। थिग बेबायदिनो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो हांसो होननानै बुंनांगोन हांसोखौबो जों गोदोनि दिनाव जोङो मासे मानैल' फिसियोमोन। नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव फाराम हिसाबै फिनानै ब बेखौ बिजनेस स्टेपाव जोङो फिसिनानै एबा दिनै सेेरोजा नै रोजा गाहाम फिनानै रांखान्थि आयदायाव गोबां लाब जानाय नुनो मोनदों जोंनि लाइमोनफोरखौ थिग बेबायदिनो जोङो‌ बोरमा होननानै बुंनांगोन दिनै बोरमाया बोरमाखौ जों गोदो जोंनि सफ्रायनो फिखायो बा दासिमबो फिसियो नाथाय गोदो जोङो जोबोद खम फसिनायखौ नुनो मोनोन ना खम फसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेखौ फाराम हिसाबै बा बिजनेस हिसाबै जोङो फिसिनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि आइ आफाफोरखौ एसे जोङो रांखान्थि जाफुंसारानायखौ नुनो मोनदों एबा गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंगौ थिग बेबायदिनो जों थिं माखासे जोङो नुनो नुबाय थादों जे माखासे बेबायदिनो मोसौ आबाद मावनानै बा बे मोसौनो जिहेथु बिजनेस मावनानै बेफोरबायदि गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ। जेनुखि मोसौनि जिथुनोखि सुबुं अनजिमाया खम जानाय लोगो लोगो दिनै मोसौनि जिथुनोखि दाम बिदिनो ग्रेद बे जोबोद माने डिमान्ड जादों आरो जोबोद दाम जादों बेनिखायनो माने मोसौनि जितुनोखि आबाद मावनानै बा मोसौ बिसोरनि फिसिनानै गोबां जोंनिथिं माने गोबां लाबा लाब जानाय एबा गोबां लाख लाख रां आर्जिनायखौ नुनो मोनदों जोंनि लाइमोनफोरखौ रांखान्थि आयदायाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोङो रांखान्थि आयदायाव जौगानो होनोब्लाथाय दिनै बेफोरबायदिनो जोङो माखासे जोङो बिजनेस मावनानैबो जोङो रांखान्थि आयदायाव जों जौगानाय जेरै जोङो बायलाय फानलायना बुङो नामा नोंथां मोनसे बुस तुखौ जोङो खमाव बायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो दामाव बाहायनाय जेरै एगजामपोल हिसाबै आङो गय गयखौ जेरै नोंथांनिफ्राय आङो बायबाय नैजौ राङाव गुबुन दाबसे जायगायाव थामजौ राङाव फानहैबाय बेफोरबायदिनो जोङो माखा बेफोरबायदिनो जोङो बायलाय फानलायनि गेजेरजोंबो रां खामायनाय हायो थि बेबायदिनो जोङो नोंथां बुंलांखाबाथ दहयनो जितुनो जों आबाद मावनानैबो जों रां खालाम हायो नोंगौ जोङो दा दैलां बोथोर बै दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे आबाद मावो जेरै थारुन नोंथा बुंबाय बेफोरबायदिनो दिनै भिन्दि बिदिनो जिंखा बेफोरनो बानलु आबाद जितु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा बानलुनि जे जोबोद दिडिमान्ड दं। थिग बेबायदिनो बानलु आबाद बेबायदिनो भिदि दहय होनना थांबाय बेफोरबायदिनो माखासे बेबायनो जोंनि जिथुखि मोननाय जिखि थास'फोर थास' बिबारफोर थास' आथिंफोर बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो एबा जों गोबां आरजिनो रां आरजिनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो संसार जाबोदों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो रायजो जाबोदों फानलाय फाननायनि गेजेरजों बाले बालाय फाननायनि गेजेरजों मेगं फाननायनि गेजेरजों आबाद मावनायनि गेजेरजों नोंगौ गासिबोथ' सुबुङा साख्रि मोनजोबा नाथाय खायफा खायफाया साख्रि मोनजोबा एबा खायफा बे बेबायनो जोङो हायजिरा मावनानै बिजनेस मावनानै बा गोजानाव खामानि मावनानै बेफोरबादिनो संसार जानांगौ जायो। जों बेफोरबायदिनो जोङो रां खामायनांगौ जायो आरो नोंथां। नंगौ नोंथां जितु औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आरो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथि नाय जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बिदिबा
औ